खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादो।
अ मा खालामदों?
औ दं बिदिनो जिरायना नोंथाङा?
औ आंबो दं जिरायनो ओंखाम जाबाय नोंथां?
ओंथाम औ जा-जाबाय?
औ होनोमबा दिनै जों टपिकनि सायाव फैनोसै नोंथां।
औ दे बुं
औ अ जों दिनै हबा टेलि फ टेलिभिसननि सायाव रायजलायनोसै
औ टेलिफन औ टेलिफन होन औ आं गिबियावनो जागायग्रोनि
आं जागायग्रदों नोंथां।
औ दे।
बेटार सिनेमा बायदिसिना बे बायदि टेलिभिसनाबो बिगियाननि मोनसे गोमोथाव दिहुनथाइ ना नोंथां। बे बेखौ दिहुननाया बारा गोबाव जायाखैमोनब्लाबो जौगाखांनाय होफैदो हुदाफोरखौ बेखौ दा गोबाङै बाहायो बिग्यानि जन लोगो बेनि दिहुनगिरि टेलिभिसना सोदोबा ग्रिक टेलि आरो लिटनि फिसाब सोद्रोमानिफ्राय सोमजिदों। बिलिन सोदोबथिया गोजान आरो भिसिबनि सोदोबथिया नुनाय टेलिभिसन होनोब्ला जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव सावगारि दैथायहरनायखौ बुजियो रेडिअ'नि हेफाजाबै टिलि टिेलिआव होनाय बिबुंसाफोरखौ जों आसामाव खोनायो नाथाय टेलिभिसनाव बाथ्रानि लोगो लोगो बुंग्रा मोन बुंग्राफोरखौ नुनो मोनो जेरै रेडिअ' सिनेमा बायदिसिना बेनि गुदियाव मोब्लिब आरो हाथरनिबो हाबा जोबोद गोहोगोनां केमेरानि हेफाजाबजों पट लानानै बेखौ मोब्लिब दाहुआव सोलायनानै सोदोब दाहाजों लोगोसे हाथर लैथोआव दैथायहरनाय जायो आरो टेलि-टेलिभिसन जोनथोआ राव बेयो सावगारि आरो सोदोब महरै हमजायो टेलिभिसन निफाय हाबाखौ मावनाय जायो नाथाय टेलिभिसन निफ्राय सोदोब आरो सावगारिखौ बारा गो जाव दैथायहरनो हाया बेनिखायनो आथिखालाव बानायग्रा निफ्राय बे हाबाखौ मावनाय जायो। बाहायनाया गा ग्रह'सानि दैथायहरनाय आरो सोदोब सावगारिया जेरावबो थानाय नाजावग्रा जोनथोराव बेरहांहोयो टेलिभिसना बारााद्राय बेसेन गोसाद्राय बेनिखायनो जौगाखांनाय हादोरफ्राव बेयो दाबो सोलिनो हायाखै भारताव दासिमबो माखासे जायगायाव टेलिभिसन बे सरकारा लासै लासै भारतनि जेरावबो टेलिभिसन होनायनि राहा खालामनो थाखाय बिथांखि लाबाय सिनेमा आरो रेडिय' बायदि टेलिभिसना रांजों बानायजानायल' आइजें नङा। ना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
जेरै जोंनो टेलिभिसनखौ नांथारगो जेरै जोंनो टेलिभिसन गैयाब्ला जोङो रादाब बिलाइफोरखौबो जों बहा नुगोन जेरै बहाबा दाबसे जाखायाव जुदि जोंनियाव मायबा मोनसे दै बानानो जा माबा मोनसेयानो जा बेफोरबायदि जोंना टेलिभिसनाव नायनो हागोन जेरै जोंना आगोलथ' जोंनिया टेलिभिसनानो दंथारमोन जोंनिया दा टेलिभिसन गैला टिभि फोरावनो जोंनि मोजां नुयो औ नोंथां। आरो बहाबा मोनसे जोंनिया मायबा घथना जाबा जेरैबायदि अर खामबा गारि एक्सिडेन्ट जाबाथाय बेफोरखौो जोंनो टेलिभिसनाव खब खोनायो नुयो बेफोरबादिनो आरो
औ नंगौ नोंथां।
जोंनिया गोनांथार ना नोंथां
औ नंगौ
औ बेबायदिनो जेरै गुबुन गुबुन जायगानि खोथाफोरखो गुबुन गुबुन मार थाबैनो खोनानो मोनो आरो जों टेलिभिसन होन थांनोब्ला हारिमु आरो गेलेनाय बायदिबो हायो गुबुन गुबुन हादोरफोरनि कल खारनायनि फोरोंनायनि राहा खालामनो हायो जेरै जोंनिया जों दा आमेरिकायाव थाबाबो डुबाइयाव थाबाबो पाकिस्तान थाबा हिन्दुस्तान थाबाबो जोंनिया बेफोरखौ जों टेलिफन जों नों खब खबर रनानै नोंनि माबा मोनसे खौरां जाबाथाय खबनो माने खाो हरनो हायो जोंनो सेकेन्डबो नाङा फन हरनो थाबनो होनायो औ नोंथां बेबायदिनो जोंनो टेलिफननि गोनांथार जुदि टेलिफन गैयामोनबा जोङो बेसेबा गोबावदसो जोङो थाङै थाङै थाबायै थाबाय थाङै हयथ' गारिजों थाङै थाङै थाङै बसो जोङो खोन्थाहैनो गोनां जागौमोन बहाबा मोनसे नों मानसि थैनाय खोनादोंबाबो नोङो खोन्थाहैनो थांनांगौमोन नोङो थाबाय थाबाय थांनांगोन हयथ' नों गारि गुरा जेरै एयारफ्लेन ट्रेन बेफोरजोंसो थांनानै खिन्थायोमोन जोंङो टेलिभिसन थानायनि थाखाय जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बेबायदिनो टेलिभिसन जोंनो नांथारगो जुदि टेलिभिसन गैया मोनबा जोङो मा जालांगौमोनथा हमनोनो हाला आरो औ बेबायदिनो जोंनो टेलिभनखो नांथारगो गियान सोलोंनाय मदद खालामनो हायो टेलिभिसना। नाथाय टेलिभिसननि सेटा दासिमबो रेडिअ' सोरबादि गोग्लैयो मोननो हानाय जायाखै जौगाखांनो हादो हादोतनि ना नारिखा बेनि दा गाहाम हेफाजाबै मोननो हायाखै जेरै जोङो टेलिभिसनखौ टेलिभिजनखौ जेरै दा नोंजों आंजों फन रायजलायनानैबो जोंङो टेलिभिजन जेरै माबार थाब खोनाहैयो बेबायदिनो टेलिफना मोजां औ नोंथाङा एसे फोरमायना हो नामा नोंथां
औ
औ नोंथां एसे फोरमायना हो नोंथां
औ टेलिभिसन बुङोब्लाथ' जों जे माने गोनांथि दं अब्लाबो मानसिफ्रा लाला आरो ना खम जाबाय बिदिनो टेलिभिसनफ्रा ओ गेदेर गेदेर बा पुलिस थाना बा पुलिस थानाफोर बा गेदेर गेदेर माबायावसो थायोना औ बिदिनो जों टेलिफनखौथ' नुनो मोनला आगोलावथ' गिबि ओंखारजेनदों होनना बुङोब्ला गिबि जोंनि रायज्लायनो हानाय बा खबर मोनथिनाया बिदिनो ओ आगोलावथ' जों बिदिनो खौ रादाब बिलाइजोंसो मोनथियोमोन। बेनि उनाव टेलिभिसन फैबाय बेनि उनाव टेलिभिसनजोंसो मोनथियो।
आरो बिनि उनाव मबाइल केेपिक फैबाय आरो दानाथ' जोंना मबाइलसो मबाइल गेदेरसो औ बिदिनो जों टेलिफननि माने टेलिफना टेलिफनखौ जों नुनो मोनला आरोना आगोल आगोलहाय दंमोन बे नाथाय दा गैला खम जाबाय दंबाबो बिदिनो औ बिदिनो जों टेलिफनजों माने बिदिनो आगोलहाय औ बिदिनो बहाब बा बहाबा जा ओ माबाफोर जायोब्ला बा ओ सोरबाफोर थांनानै बिदिनो माबाफोर जायोबा बा जों टेलिफननि गेजेराव जों मोनथिहरनो हायो आरोना
औ नोंथां।
औनो औ बिदिनो सोरबाफोर बहाबा गोजानाव थायोबा जों टेलिफन जों हरो नाथाय टेलिफनाबो बांद्राय नङा माने गंसे बा गंनै ओ बेहायनो माने बयबो बिदिनो टेलिफनखौ गावब गाव हरो आरोना। बिदि गावमोन लाथारखाया बिदिनो टेलिफन हरग्रा माने फन हरग्रा मोनसे थायो। औ बेयावनो गासैबो नाम्बारखौ लाना माने हरनांगौ आरो ना औ बिदि। औ।
औ जोंनो जेरै लिभिसना जोंना आगोलथ' गैयामोन जोंनिया दा दा फैबाय जोङो टेलिभिसन जुदि टेलिभिसन गियानबा जोङो दाबसे जायगायाव थांनो गोनांबा जोंनो बेसे सम नांगौमोन जोंनो दा जेरै लिभिसनआव हादो जेरै जोंना मबाइलआव ओंखारदो जेरै मबाइल गोदान गोदान मबाइल ओंखारदो। जेरै जोङो रेडमि भिभ' अप' नकिया जेरै जोंनिया दाम गोसा गोसानि मबाइल बो ओंखादों जेरै आइफन सेमसं बेफोरबायदि ज जेरै गुगोल पिक्सिल जोंनिया बुहुत खारादो दामि दामि मबाइल
आं नंगौ नोंथां।
औ नोंथां।
माने आगोलजों आरो दानिजों माने फाराग नुनो मोनबाय आरोना नोंथां आरो उनहालागै सम उनहालागै माने जोंबो टेलिफनखौ नुवाखैनो नुवाखै माने नुदोंब्लाबो जों रायज्लायनो मोनाखै खै आरोना बिदि थुनो मोनै बिदिनो जों फरायनायाव सो मोन्दों माने आगोलाव टेलिफना सोंथारग्रोनाय मबाइलनि सिगां बिदिनो मोनदों आरो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ औ। बिदिनो माने गासैबो समजों लोगोसे सोलायलांबाय थादो जोंनि
उम।
औ। गासैबो माने सोलायलांबायानो थादों आरो एसे एसेबाबो दा
औ।
आरो साननैसो बुबा साननैसो उनाव केपिड मबाइलाबो गोमालांनो हानाय गासै बो दानाथ' आरो मबाइल गेदेरसोखा किपेड ओ केपिटेलायो लामानो नांगौसो जायो। नायनो थाखाय मबाइल नायनो थाखाय बा भिडिअ नायनो थाखाय जोंनो मबाइल ग गोदोनिसो गोनांथि नालाय बेखौसो लासै आरो दानि सुबुङा
औ नोंथां
औ
जेरै जों टेलिभिसन गैयाब्ला जों टेलिभिसनाव जोंनो थानांगोबाबो जोंनिया रिसार्जसो नांगौ जोंनिया माहे माहे जेरै साराय तिनस' दुइस' बेबायदि जोंनो रिसार्चस नांगौ जुदि रिसार्च बा जोङो टेलिभिसन हरनो हबा हरनो हाया जेरै रादाब नायनो रादाबनायनो हाया थानाय नङा जों टेलिभिसनाव जोङो रिस्स होथारनांगो आरो जों जुदि रिसार्ज होआ जोङो एसेबो नुनाय नङा जोंङो टेलिभिसननि थाखाय बेनिखायनो गोनांथार आरो टेलिभिसना जोंनि थाखाय
औ नोंथां।
औ। दे होमबा दे औ दे।